‌ औ नोंथा खोनादोंना नोंथाङा अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाय हामलायनाय जासिहरनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
अ थारैनो नोंथां गोजोनथाव नोंथांनिसिमबो गोजोन मोना हामलायथिखौ बावहरनाय थाफिनबाय।
अ बिदिब्ला आं अ बिदिब्ला आं मोन से नोंथांजों आयदानि सायाव सावरायनो आखायाव लादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ नोंथां मोजाङानो सावरायजागोन गाहाम
अ बिदिब्ला आयदाया जाहैबाय साख्रिनि बागै सावरायनो सानदों। तामा औ बे साख साख्रिनि आयदाखौनो आं मोननै मेननै बिथिङाव बोखावनो सानदों जिहेथु गोदोनि साख ख्रि आरो दानि साख्रि
औ मोजां नोंथां
गोदोयै जेब्ला जों सोलोंथायारि बिथिं बायदिसिना गैयैनि जाउनाव जों सोलोंथाइ लानानै बायदिसिना मोजां साख्रिखौ मोननो हायामोन। जिहेतु फरायसालि गेदेर गेदेर बायदिसिना फरायसालिफ्रा गोजान गोजान जायगायावसो दङमोन ना नोंथां? अ बेफोरनि जाहोनावनो जा जोंनि गामि ओनसोलफ्राव ओ साख्रि लहैनो थांनो हायामोन। मानो होनोब्ला जों सोलोंथाइनि खेथ्रआवबो लामा दालां बायदिसिना हामामोन आरो हान्था मेलानि लामाफ्राब ओ मोजां नङाम मोन नङा ओमबा नोंथां अ बेफोरनि जाउनावबो जोङो गोबां खैफोदाव जुगिबिनांदों नोंथां मानो होनब्ला जों जायफोर गोसो गुदुं फरायनो बेफोरबो जों सोलों थाइ लानो हायाखैमोन आरो जायफोर जों सोलोंथाइ लानो होनना फरायसालियाव थाङो बेफोरबा हान्थाामेला राहा गैयिनि जाउनाव जों ओ गोजान गोजान सम लायोमोन थाबायना थांनांगौ जायोमोन किसु खेथ्रआव बेफोरनि जाउनावबो जोङो साख्रि मोननाया इसे गोब्राब जायोमोन नोंथां।
थारैनो। थारैनो
मानो होनोबा दानिया आरो दानि जुगाव साख्रि मोननाया एसे ओ मोननाय जाबाय। मानो होनोब्ला आरो गोबाङानो साख्रिनि गैयाब ब्लाबो गोबाङानो सोलोंथाइ गोनां मानसि जाबाय आरो साब बानो जोंनि ओनसोलफ्राव फरायसालिफ्राव फरायजोबो गासैबो। बेफोरखौ नुनो मोनदों। आरो साख्रिनि खेथ्रआवथ' गोबां साख्रि दङ ना मोनसेल' साख्रि नङा नोंथां बिभेयाग बिभाग जेरै रैखाथ थि बिबान दिडिफेन्स होनो जायखौ बेफोरावबोथ' आर्मि पुलिस बायदिसिना साख्रि मोनजोबनायखौ नुनो मोनो गामिनि ओनसोलनि स सेंग्राफोरखौ आरो मास्टार बायदि फोरोंगिरि साख्रिफोरखौबो जों नुनो मोनो साख्रि मोननाय ओ आरो साफ्रोमबो गामियावनो गंफा गंफा फरायसालि थानायखौबो नुनो मोनबाय नोंथां उन्दैनिफ्रायनो जों गामियावनो फरायनानै देर नुनो मोनदों
नंगौ
औ आरो नोंथां जोङो मोजां मोजां गोजौ सोलोंथाइ लानोबो खाथि खालानो जों सोहोराव सोहोरारि जाबाय खाथि खाला जों थांनानै सोलोंथाइ लाहैनानै मोजां मोनसे जब साख्रि बायदिसिना नागिरनानै जोङो गावनि जिउखौ मोजां खालामनो हायो आरो नोंथां नोंथाङा बेफोरो सा साख्रिनि खेथ्रआव मायाबाफोर उम बुंनो दोङोब्ला ओ बुंनो हागोन नामा मा नोंथां
औ थारैनो नोंथां ओ नोंथांनि जिहेथु साख्रिनि आयदा बे आयदाखौ नोंथाङा बोखावदों गोदोनि आरो दानि थासारियाव नंगौ थारैनो दो गोदो जोङो जोंनाव हान्थामेला एबा ओ जोंनाव थांलाय फैलायनि गोबां जेंना जेंसिजों जोङो भुगिनो गोनां जायोमोन जों सौसिलांनो गोनां जायोमोन। गोदो जोंनाव ओ नांगौ बिबांनि स्कुल फरायसालिफोर गैयामोन कलेज कलेजफोर एसेबां गैयामोन खममोन नंगौना नङा नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
डिग्रि डिग्रि लानो। थाखायबो जोङो मोनसे गोलाव लामायाव हान्थिलांनो गोनां जायो। जायोमोन जेरावनाखि गोदोनि समाव ओ बायदिसिना जेरै गारि मथरनि बिबाङा एसे खममोन जोङो थांनो डिग्रिफोर लानो गोनां ल्बा एबा कलेजफ्राव फरायनो गोनांब्ला जोङो साइकेलफोरजों थानानै थांनानै एबा जोङो थाबायना थाबायनानै ओ जेरावनाखि जोङो हस्टेल लजिंफोर थाहैनो गोनां जायोमोन। नाथाय दा दानि समाव जोङो बेखौ गोरलैयै नुनो मोनो जेरावनाखि जोङो। ओ साफ्रोमनि न'खरावबो गारि मथर दंसै सोरनावबा बाइक दङ सोरनावबा कारबो दङ बिफोरजों बेफोरनि राहाजों लैनो जोंङो दायो फरायस सालि एबा कलेजेसफोराव जोंङो थांलाय फैलायखौ खालामनो हायो। गोरलैयै जों सोलोंथाइखौ लानो गोरलैसिन जालांङो थिग बिदिनो गोदोनि समावहाय जोंङो ओ गोदोनि सम माने जोंनि हमना ला बिस बोसोर त्रिस बोसोरसोनि उनाव ओ सिगांनि बाथ्रायाव आरो नोंथां
औ
बे समाव जोंङो सोलोंथाइ फोर खौ लानोबो एसेबां खाबु गैयामोन दा नाथाय ओन्दैनिफ्राय जोंङो खाबुखौ मोनो जेरावनाखि जोंङो ओ से दसमिक बा किल'मिटार एबा नै किल'मिटारनि गेजेरावनो जोंङो गुदि फरायसालि मोनो गामियाव। नंङा होमबा? गोजनथाव गोजोनथाव खौरां एबा जोंङो ओन्दै बैसो जेब्ला ब्रै बोसोर बा बोसोर जानाय लोगो लोगो जों गावनि गथ'खौ जोंङो फरायसालियाव थिसन हरनो हायो। बे मोनसे मोजां मोजां सुबिदा मोजां मोजां अपारसुनैटि बेफोरो ओ बेफोर मोजां फरायनानै जोंङो उनावहाय गो ओ गेजेर फरायसालियाव फरायहैयो गेजेरनिफ्राय गो-गोजौ फरायसालियाव जोंङो कलेज लाइफआव सौहैयो कलेज कलेजनि बिदिनो ओग गोदो दा नोंथांनि ओ थांखि बायदियै नोंथांनि आयदा बायदियै गोदोनि साख्रि होनदों नंगौ थारैनो गोदो एसेबां नाखि जोंङो साख्रिफोरनि एबा जब फोरनि भेकेन्सिस फोरखौ जोंङो ओ खम नुयो मोन एबा जोंङो ओ साख्रिनि आनजादफोरखौबो उथ्रिसारनो थाखाय एसे जोंनो गोरा जायोमोन एबा जोंङो साख्रि मोननाय थामिनबा जोंङो बुंनो थाङोब्ला साख्रि मोननायनि अनजिमाया खम मोन नंङा होनबा नोंथां? गोदो खम मोन दायो नाथाय ओ साख्रि मोननायनि अनजिमाया आरो साख्रिनि ओ पस्टफोरा एबा भेकन्सिस फोराबो बांबोबाय। जेरावनाखि जोंङो दायो आथिखालनि मुगायाव जोंङो गोरलैयैनो साख्रि लानो हायो। एबा गोरलैयैनो गोबां गुबुन गुबुन साख्रिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो। आरो बे साख्रिनि साख्रिनि रादाबखौ मिथिनाय लोगो लोगो जों, गोसो बायदियै एप्लाइफोर खालामनो हायो। एबा ओ जोङो आरजलाइखौ गावनि आरजलाइखौ ग गथायनो हायो साख्रिनि थाखाय। थारैनो नंगौ गोदो। गोदोनि गोदो साख्रि मावनायनि बिबाङा खममोन। एबा‌ जोंङो गिदिर गिदिर अफिसार्सफोर जानायखौबो जों खम नुनो मोनोमोन, जेरै आइ एस आइ पि एस फोर बेफोरखौ जोङो आसि बिजौआव साननो हालायनाय फोर जाहैयोमोन नाथाय, आथिखालाव जोङो साख्रि मोननायनि बिबाङा बांबाय एबा साख्रिनि अजि साख्रिनि पस्टफ्राबो भेकेन्सिसफ्राबो बांबोबाय थायो नङा होमबा नोंथां? जेराव सुबुं सानखो बांनायजों लोगोसे मानो होनोब्ला? बावहाय दानि जुगा कम्पिउटारनि जुग ए आइ नि जुग। आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन्स। कम्पिउटारनि जुग गोसोबायदि जोङो फोरोंगिरिफोरनि अनगायैबो जोङो जेरावनाखि अनलाइन कचिं अनलाइन कचिं एबा जोङो सारथ जि पिे टि फोराव। एबा जोङो गुगोलफोराव। जोङो जोंनि, रोङैखौ एबा जोङो मोनथिनो मोनैखौ जोङो बेफोराव इन्टारनेटआव सार्च खालामनानै जोङो मिथिनो मोनो। एबा जोङो सारथ जि पि ति फोराव जोङो जोंनि सोंलुफोरनि फिननायखौ जोङो गोरलैयै मोननो हायो जायनि जउनाव जायखिजाया। फिसाया साख्रिनि थाखायनो जोङो। प्रिपेयार खालामनो हायो एबा जोङो थाग थियारि जानानै बै साख्रिखौ मोनफुंहैनो हायो, बेखायनो फंसे खोथायाव बुंदों आथिखालनि आथिखालनि जि मुगा बेावहाय साख्रिखौ जोङो गोरलैयैनो लानो हायो। नों
नंगौ नोंथां नोंथां अ आंनि खेथ्रआवबो बिदिनो ओ गोदो जिहेथु जोंनियाव बायदिसिना कम्पिउटार मबाइल इन्टारनेटजों जों सोलोंनो रोङामोन आरो सोलों बिथिङाव जोंबो बेफोरो एसे उसुबिदामोन। जाहाथे गामि ओनसोलफ्रावथ नेटनि प्रब्लेम जायामोनो होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो दानि जुगावथ जों रोङिफोरखौ सोलोंनो हायो, मबाइलनि गेजेरजों बा लेपटप बायदिसिनानि गेजेरजों जों। अनलाइन नोंथाङा दा बावैसो बुंनांदों, अनलाइन कचिं बेफोरबायदि लानानै जोङो गोबां गोजौ गोजौ थाखोनी ओ आनजाद उनथ्रिना हायो। आरो मोजाङै जों गोसो थाब ला जोङो बेफोरखौ मोजाङै सोलोंनानै गियानखौ बुथुमना ला लानो हायो नङा होमबा नोंथां? ‍
नंगौ नोंथां।
औ गोदो आरो जिहेथु जोंनिया बेफोरबायदि गैयामोन, बेनि जाहोनावबो जों साख्रिनि आंखाल जेबो मिथियामोन। थालबो गैयामोन मानो होनोब्ला जोंनि बे ओ ओनसोलाव माबायदि साख स्क्रिनि भेकेन्सि ओंखारदो बेफोरखौ जों मोनथियैनि जाउनावबो गोबाङानो साख्रि ख्रिनि आंखालाव गोलैनानै थायोमोन नों थां
था-थारैनो नोंथां बे बे बे खोथाया थारानो जेरावनाखि दायो ओ कम्पिउटारनि जुग ए आइ नि जुग जेराव जोङो गामि गफा जेरावखि थाया मानो जोङो इन्टारनेटनि जोहै इन्टारनेटनि दारै जोङो साख ख्रिनि एडभाटाइसफोरखौ एडभाटाइबमेनफोरखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो ओ एमनखि सासे गोरिबनि फिसायाबो हो रांखान्थियाव उन जालांनाय न'खरनि फिसायाबो ओ जायखिजाया साख्रि गोयि साख्रिखौनो बियो गोरलैयै दायो एसिभमेन्ट खालामनो हायो एबा मोननो हायो हाफुङो थारैनो नोंथां साख्रि साख्रिखौ ओ गोनां गासैबो मानसिफ्रानो ओ बिगियान बिगियान ओ मा होनो नोंथां गासैबो मानसिफ्रानो साइन्टिस जाजोबनो हाया गासैबो मानसिफ्रानो ओ गिदिर गिदिर बिजनेसमेन जानो हाया गासिबो मान मानसिफ्रानो साख्रिफोरखौ मोनजोब बा गासैबो मानसिफ्रानो आबादारि फोर जानो हाया नाथाय जा जा खिनि जोङो मोनो बेखौ जोङो नाजानांगौ थारैनो साख्रिया जिउ न'खर दानायाव साख्रिया मोनसे गोनां साख्रि थाबा जोंनि जोंनि फिउसार लाइफ बा मोनसे गोजोन गोजोन थासारियाव ओ जों गावनि न'खरखौ लांनो हायो एबा
औ औ थारैनो नंगौ औ नोंथां थारैनो नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंङो समाबे एसे जाब बायमोन समनि आंखालाव बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिग
औ थारैनो नोंथां नोंथांजों दिनै साख्रि ख्रिनि सोमोन्दै गोदोनि आरो दानि थासारिनि साख्रिनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय थारैनो जों लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे मोनसे आयदायाव गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां